हेलौ
औ खोनादों ना?
ओं आ नोंथांनि देहाफोरा माबोरै दं ओरैनो दासान्दि
अह दासान्दिथ' मोजाङैनो दङ
आदसा दा नोंथांनाव आं मोननैसो सोंलु सोंनो होननानै सानदों नोंथाङा हागोन ना
औ औ औ सोंजायो
ओ नोंथाङा जिथु नैबे गोलोम बोथोरनि समाव ओ दासान्दि गोबां सुबुंफोरानो दावबायो नङा होमबा?
औ
ओ बे दावबायनाय समाव बिथांमोना माबायदि जायगाखौ ओ नाजावोब्ला बा सायख'योब्ला मोजां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
दा नैबे गोलोम बोथोर समाव आरो दानि नैबे जुगाव
औ
जोंहा दावबायनाय होनोब्ला जोबोर मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोनो बे दावबायनायनिफ्रायबो। जोङो गोबां माखासे गोदान गोदान जायगायाव दावबायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां माखासे सोलोंथाइ आरजिनोबो हायो। जेरै जोङो दा दार्जिलिं हमना ला ओ अरुणाचल प्रदेश, टावां, शिलं, मेघालय बायदिसिना जागायाव जोङो बेरायनो हायो। आरो जोङो गुबुन गुबुन हादोरावबो जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरावबो दावबायनो जुदि हायोब्ला जोंहा गोबां सोलोंथाइ जोङो आरजिनो हायो। औ नाथाय जोङो बे दावबायनायाव जों जेनेबा जोंनि हादोरनि सिङावनो दावबायनायाव हय जोङो माखासे ओ आब्रुथिफोरखौ लाखिनांगोन आरो जोङो नोजोर होनांगोन। जाहाथे जोङो बे दावबायनाय समाव गोदान गोदान जायगायाव जों दावबाय गिन नालाय औ जोङो बैफोर मानसिफोरजों गोदान गोदान मानसिफोरजों जोङो माबायदियै गुरै आरो माहियै मा बायदि गोरोबनानै जोङो रायज्लायनो हागोन माबायदि गोरोबलायनानै थानो हागोन बेफोरखौ जों नोजोर होनांगो। न जोङो मालाबाबो बेफोरबायदि ओ गोरा आखु दिन्थिनो नाङा। जेब्लाबो गुरै माहि जानांगोन औ गोदान जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो बेफोरखौ जों नोजोर होनाङा। बेनि बागै नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानो नामा?
ओ नोंथांनाव बे समाव आं सोंग्रोनो सानदों? जोंनि खाथि खाला थानाय जा खिनि दावबायनाय जायगा ओ बे खिनि जायगाखौ आं नोंथांनो बुंनो सानदों। ओ जेरैबायदि नैबे गोलोम बोथोरनि समाव जोंनि खाथियावनो दं। ओ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थान नाय दारागाव हाजो होननाय
औ दं।
ओ लोगोसे बे खाथियावनो दं स'कि हाजो होननाय। ओ। भुटान हादोरजों नांजाबनाय बे स'कि हाजोआ ओ बे दारागाव आरो स'कि हाजो होननायाव जों उम गोबां मिथिंगायारि मोजां मोजां समायना नुथाय नुनो मोनो। बै मिथिंगायारि नु थायफोरानो जादों दंफां लाइफां ओ हाजो हाला। दैमा दैसा बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनो। ओ बेखायनो बे। गोलोम बोथोरनि समाव ओ गोबां सुबुंफोरा।
औ। नंगौ।
ओ मेंनाय देहाखौ लानानै। ओ बै जायगायाव ओ। दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे बैयाव। थांनानै गोबां रंजाथाइ लानायखौ रंजानाय लानायखौ जों नुनो मोनो। आ गुस दैजों दुगैनानै गरम मोननायखौ। जों थान्दा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बैहाय। थांनानै जों। बायदि रोखोम जाग्रा मुवा फि बिदिनो जाग्रा जामुं बिदि लां नानै जाहै नुनो मोन आरो। ओ बेहाय। गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरजों लोगो मोनो बिदि। नुयो नैबे गोलोम बोथोरनि समाव दावबायनो थाखाय बे हाजो। बेबादिनो नोंथांनि ओन ओनसोलावबो माबाफोर बेफोरबायदि। गोलोम बोथोरनि समाव गोजां बोथोरनि समाव जायखिजाया समाव दावबायनो हानाय।
औ दङ दङ। जेरै हमनानै लाबाय जोंहा। मानास। हनानै लाबाय। आरो आरो बि थिंहाय बगामाथि हमनानै लाबाय सरलफारा। बारा हमनानै लाबाय।
औ।
बेफोरावबो दानि समाव गोबां मानसिफोरा दावबायोबा बेरायनो थाङो आरोखि। खोनादों नोंथाङा।
औ खोनादों।
हेल' नोंथां खोनादों ना औ नाथाय जोङो नाथाय जोङो। नोजोर होनांगोनदि बै दावबायनो एबा बेरायनो थांनायाव जेन जोङो माखासे आब्रुथिफोरखौ लाखिनांगोन जेरै निसा बेसाद बाहायनाय। बेफोरखौ जोङो बाहायनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगायाव बेरायनो एबा दावबायनो थाङोब्ला माखासे जों आब्रुथिफोरखौ लाखिनांगोन बेनिखायनो बे निसा बेसाद बाहायनाय आरो जानला मानला बिदिनो गुरै आखुनि जानांगोन जेन गोरा जानाङा रावजोंबो नांज्लाय खमलाय जानो नाङा मानोना जोंहा दा गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो औ। खोनादों औ खोनादों खोनादों खोनादों हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों। खोनादों बुं। औ।
हेल'। खोनादोंना। हेलौ।